खोनादोंना नोंथां।
खोनादों।
औ दायो नोंथाङा आंनि थाखाय दसे सम हमगारनो हागोन ना नोंथां।
हागोन हागोन।
औ आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां बे औ बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर'नि मुंदांखा जे ओंख्रि बे बेफोरनि सायाव रायज्लायनो नोंथांनो आं फन हरनाय जादोंमोन नोंथां औ औ। दा जोंनि बर'नि जेनाखि ओंख्रि। जे दाउजों सबाय बा अनला दाउ बेफोरखौ नोंथाङा जाफेरबायना नोंथां।
अ बर' हिसाबै ओंख्रिखौ मिथिगौ। ओ नाथाय दुखुनि बाथ्रा आङो ओ बेबायदि ओंख्रिखौ मिथिगौ आरो संनायखौ नुदों न'खरफोराव अ आं। खिन्थु दिनैसिमहालागै जाफेराखै होनबाबो गोरोन्थि नङा। ओ थेवबो आङो बिनि बागै गोबाङैनो आंहा ओ माबा दङ माने रोंगौथि दं आरो मानो होनब्ला आं बर' फिसा हि हिसाबै
औ औ नोंथां। थिग बेबायदिनो आङो अब्ला नोंथांनो खि दाउजों सबायजों बा अनलाजों मेवाइजों बेफोरखौ जानो माबायदि मोनजायो बा माबोरै सङो बेफोरखौ आङो नोंथांनो एसे फोरमायना होनि नोंथां।
ओ जागोन नोंथां नोंथाङाथ' मोजां दिनै मोजां आयदाखौनो लाबोबाय। जोंनि बर'नि बर'नि ओंख्रि होनोबा अनला ओंख्रि। आरो सबाय ओंख्रि खारै ओंख्रि ओ बिदि थायो। ओ बेनिखायनो नोंथाङा बर'नि गुबै ओंख्रि होनोबा ओ बे फोरनि बागै गुवारै बेखेवनानै होब बा आं जथेस्थ' मोजां मोनगौमोन।
औ दा जोंना ओंख्रि बा जोंनि जानाय आद जेनाखि जोंनि थांनानै थानायाव सानफ्रामबो नांबाय थागौ। गोनांथार मोनसे बेयो जानाय आदाराबो थिग बेबायदिनो जोंनि जानाय ओंख्रिफोरखौ जोङो गोथाव बा जानो मोजां मोनबासो जोंनि गोसोफ्राबो गोजोनो आरो जोंनि देहाफ्राबो थाजिमै थायो बेबायदिनो आं बुंनो सानदों सबायजों दाउजोंआबो बेबायदिनो मोनसे रोखोमनि ओंख्रि जायखौ जानानैहाय जोंनि गोसोफ्रा गोजोनो बा जोंनि खुगा सालायफ्रा बिराद गोथाव मोनो आरो
उम
बेबायदिनो सबायजों दाउजों बेखौथ' बयबो बो जोंनि बर'फ्रा उन्दै उनला आबै आबौ जाजोबोआनो होनजायो रावबो जायैआनो गैया औ।
बेबायदिनो सबायजों दाउजों बेखौ माबोरै बानायो होननानै बुङोब्ला आं नोंथां नोंथांनो एसे फोरमायना होनि नोंथां।
अ जागोन नोंथां।
औ। दा बे सबायजों दाउजोंखौ संनो थाखाय जोंना गि गिबियावनो सबायखौ जोङो साफा खालामनानै बा बिखौ फोराननानै सुनानैहाय अब्ला बिखौ रेडि खालामनानै ला लाग्रोनांगौ जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो सारायफोरावहाय। दसे समनि थाखाय बेखौ एवनानै गेस्रेम जाजासिम एव नानै जोङो बेखौ खांनाय जायो आरो बेनि उनाव। हाय जोङो बे सबायफोरखौ गुन्द्रा खालामनानै बा होख्रेमनानै लानाय जायो आरो औ गोदोनि समफोराव। जोंनि आबै आबौमोना बे सबायफोरखौहाय खामफ्लायाव। मोनसे बथल लानानै बा मोनसे मुवाफोरखौ लानानै होख्रेमनाय जायोमोन। आरो नाथाय। दानि बोथोरावहाय जोङो दानि जुगाव नुनो मोनो कि गोरलैयैनो। कि ग्राइडार बा माबा मोनसे मेसिननि बुस्थुफोर बाहायनानै बेखौहाय गोरलैयैनो बा थाब जानायनि थाखाय बेखौ उननानै लायो आरो।
उम
बेखौ उननानै लाखांनायनि उनाव जोङो दाउखौ रेडि खालामनांगौ जायो आरो जेरै दाउखौ बहाय सावनानै बिनि गांफोरखौ फुनानै बा बेखौ गोदानानै जोङो रेडि खालामनानै लाग्रो नाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो। सबायखौ दै होनानै आरो संख्रि होनानै बेखौ रुग्रोनांगौनि गोनांथि जायो आरो। जाहाथे सबाया ओ नाइन्टि पारसेन्ट बा नाइन्टिफाइभ पारसेन्टनि मोनखानाय जायो आरो। बिनि उनावहाय जोङो दाउखौहाय थावआव संख्रि, हालदै, सामब्राम गोजा आरो बानलु बेफोरक्षबायदि होनानै बायदि रोखोमनि जे नों नोंथां मोजां मोनो बेफोरखौ होनानै दसे समनि थाखाय एवग्रोनाय जायो आरो। बिनि उनावहाय। जों जेब्ला बे दाउखौ मोजांथारैनो एवखाङो अब्ला सबाय खौ बेयावहाय होसननानै होनाय जायो आरो। आरो बेनि उनावहाय। जोंना खारै खारैखौथ' बयबो मिथिखायो नङा होनबा नोंथां। दा बे खारैफोरखौ लुसननानै होनाय जायो आरो। जाहाथे बे ओंख्रिफ्रा गुरै बा मिलौनायनि थाखाय गोथाव सिन जानायनि थाखाय बे खारैफोरखौ होनानै
औ।
नैजि समफोरनि थाखाय नैजि मिनिटफोरनि थाखाय बेखौ संनाय जायो आरो अब्लानो बियो जानो थाखाय रेडि जायो आरो नों
नोंगौ नोंथां।
औ नोंथां आरो बेखौ जानानै बिराद गोथाव गोसोफ्रा बेखौ मोनजाब्ला गोजोननाय मोनलायलायो आरो नोंथां औ औ आओ ओरैनो नोंथां मोननि ओनसोलाव माबायदि रोखोमनि ओंख्रि बा मैगंफोरखौ बांसिनै जानाय जायो नोंथां
ओ जोंनि ओनसोलाव बर' होनोबा नोंथाङा बुंनाय बायदियै अनला आरो सबाय खारै आरो ओंख्रि गोबाब मानो होनोब्ला बेफोरबायदि ओंख्रिनि जोंहा बर'आव मोनसे नामदांखा दंखायो। ओ दिनै जुदि नोंथांङा बबेबा बर' ओनसोलाव आलासि जानो थांङोब्ला गिबि गिबियावनो जोंङो ओंख्रि संना होनायाव अनला एबा सबाय बेबायदि रोखोमा थाखायो। आं दा जोंनियाव सरासनस्रायै गोबां जानाय एबा सलिबाय थानाय ओं ख्रिफोरानो जाबाय ओ खारै ओंख्रि खारैखो जोंङो थालिर फस्लाखौ थालिर फिफांखौ दाननानै जिरनानै फोराननानै सावनानै हांगार खालामनानै गथा गथा खालामना दोनो इनिफ्राय बेखौ उनाव मोनसे ओम ओ खख्लायाव होनानै बिनि फ्राय सरो दै होनानै सरनायखौनो जों खारै होनो। बेबायदि खारै ओंख्रिखौ खारैखौ रेडि खालामखांनानै ओ जोंङो लाफा नङाब्ला लाइ नङाब्ला बुथुमनाय ओंख्रिनि हाग्रा ओंख्रिफोरखौ लाबोनानै
औ नोंथां
गिबि गिबियावनो मोजां सुनानै हानानै एवनानै खारैखो होनानै खारै गोबाब खालामना होयो खारैखौ नांजासे गोबाबै होयो होनानै आरो बेवहाय ना गो रान नङाब्ला सोरोआबा ओ ना गोथांखौनो होनानै बा एम फौ लाथा होनानै बेबायदि ओ खारैनि ओंख्रि बा ओंख्रि गोबाब सं नानै बर'फोरा ओ गोबांङानो जायो आरो अनला ओंख्रि होनोब्लाथ' जोंना ओ गिबि गिबियावनो जों नुनो मोनो जों बर'आ ओ जेब्लाबो अनला ओंख्रि संङोब्ला हदाय खारैनि जायो। खारै जाब्ला जोंङो बेवहाय मा होनो ए थाइगिर फिफांनि थाइगिर फिफांनि बे फिथाइ बिनिबो जोंङो ओ खारै ओंख्रि अनला ओंख्रि जानाय नुयो। अनला ओंख्रियाथ' ओ नोंथांङा मिथिगौ बेबायदि बबेबा मोनसे ओंख्रिखौ खम परिमाननि हानानै खारै होनानै रेप होनानै दै होनानै दैखौ गोदौहोनाय उनाव ग्लब ग्लब जे जेब्ला गोदौगोन बे समाव अनखौ देना लाखानानै अनखौ बेयाव ओ सारना होनाय जायो। आरो बेबायदिनो जोंनिखै अनला ओंख्रि जायो आरो अनला ओंख्रि ख्रिया जोंनि बर' हारिनि थाखाय मानो मुंदांखा होनोब्ला जुलि गोथार जुलि गोथार जुलियाव जोंहा मोनसे से आयदा थायो बे आयदायानो जाबाय हाथासि खुरनाय बे थासि खुरनायाव बे अनला ओंख्रिखौ जोंनो गोनांथार ओ बेनिखायनो अनला ओंख्रिया बर' फोर हारियाव गोबाङानो मुंदांखा होननानै जों बुङो आरो आरो बेबायदिनो बर' हारिया बायनाय मैगं थाइगंनि फ्राय जेरै जेरै दालि गोजा दालि मुगु दालि बेफोरखौ जायाबालासिनो बेबायदि हाग्रा बंग्रा नि फ्राय खांथिंनानै खारै ओंख्रि जानाय रुना जानाय आरो थावजों मोजाङै संना जानाय बेबायदि ओ हुदाया जोंना दंखायो आरो ओ अनला ओंख्रि संब्ला बर'नि आखयाव बर' बिमानि आखाइायाव उनलां ओंख्रि सङोब्ला सबनिसाय साबसिन जायो होननानै आं सानो आरो बेनिखायनो दिनै बर' हारिनि जुलि गोदानाव गोथार जुलियावबो बे अनला ओंख्रि नङाब्ला ओ हाथासि खुरनाय हाबाफारियाबो जाफुंङना होननानै जोंनिखै दाबो ओ बुङो आरो बेखौनो मानिनानै सोलिबाय थादों आरो
औ नोंथां
दा जोंना समाब
जाबायमोन नोंथां समनिबो आंखाल आङो नोंथांजों बे जा जानाय लोंनायनि सायाव रायलायनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
अ नंगौ नोंथां आ नोंथाङाबो आंनो ओ सबाय ओंख्रि संनायनि बागै गुवा रै बेहेरना होनायनि थाखाय नोंथांनिसिमबो ओ रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला जों थाथलायसै नोंथां औ गोजोन्थों